हेल अ हेल' खोनादो ना?
अ आब'
खोनाबाय
मोजाङै दंबा
ओ खोनाबाय दङो नेटनि एसे प्रब्लेम जाबाय दं नालाय
उम किसुमान टाइमाव नेटनि प्रब्लेम नेटनि माबा जाखायो
मा खालामदों होनदों?
दङ' ओरैनो।
ए।
लामायाव बेरायनाय बेरायगासिनो। बेलासिनि बार जानो
होमबा दा जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै
औ औ मा बायदिबा?
मागोनि मागो मागो बैसागोनि सायाव सावरायनोसै।
औ दे सारायजागोन मा माग फोरबोखौ
मागो फोरबोखौ माबायदि माबायदि खुङो? माने जायगा लायै लायै बिदिनो बेलेग बेलेग जायो नालाय बेलेग बेलेक खुंनाय जायो बेफोरबायदिनो नेमफोरा अ एसे बेलेक बेलेग जायो नोंसोर मागो बिदिनो बेलागुर
औ जोंना बेलागुर सावो।
माबायदि रायजो रायजोयैनो बानायो ना
ओहो गावब गाव न'आव बानायो जोंनिया रायजोयै बानाया।
औ।
ओ। ओ जेनेबा गाबोन बायदिहाय मागोनि एक थारिक बा दिनै बायदियाव जोंनिया फिथा सोमनानै दा बायद' देयो ओमफ्राय ओरै ओ बेलागुर बानायग्राया बानायबाय थासिगोन बिदि खालामो उम ओमफ्राय फिथाखौ सावनानै जोंनिया हरनिफ्रायनो सावलाङो आरो ना।
ओ।
जागायलांसिगोन हरावनो सावलांबाय थासिगोन। मोनसे मोनसे आरो
बा मागोआव जोंनाबो बिदिनो ओमफायो मागोआवहायो गोथैसि बावोना नोंसोरना?
जोंनिया औ बावो बावनायालाय ओं
औ जोंना औ बावो जोंनाबो बिदिनो माब बा न'खरैबो बानायो माने जायनि न'खराव उन्दै गथ' दङ इसोरनो रंजानायनि थाखाय माने बिसोरनो बेलेगहै बानायनानै होयो ओरैनो फिसाहै आरो रायजोआवबो बानायो गिदिरहै बानायो रायजो नाङैनो माइनि नाराखौ हानानै फोरानना दोनो बेेलागुर सिंआव जिहे द बेखौनो होयो जिगाब नङाबा माइनारा आरो मोसौनोबो नांगौ जायो नालाय दैज्लाङाव जिगाब निफ्राय माने दै ओ जिगाबखौ बाहाया आरो नाराखौनो बाहायजायो अ अ ज'नो
औ औ जनो एबा गथ'फोर न'खरनि
अ अ इदिनो
भेरा बेलागुर बानायाव जोबोद मुखुब जायोना
ओ ओ ओ रंजानाय मोनो ओमफ्राय आरो थालिर बिलाइ गोरान बिदिखौ होयो आरो औवाखौ बो माने रायजोनि बानायो नालाय औवाखौबो बय रायजोआवनो खाङो आरो न'खर मोनसेनिफ्राय मोनसे से मोनसे है थसे औवा थसे थसेैहै
उम
ओमफ्राय मोनायाव मोनायाव सेंग्रा बोराइफोरा बिदिनो ओ लावखार ओंखाम जायो जोंना नोंसोरना जायोना?
औ जोंनियाबो जायो मोनायाव
मोनायाव ओ लावखार ओंखाम जायो खाय एसे जायगायाव जाया माने
ओहो जाया खायसे जायगायाव खायसे जायगायाव जायो
आरो जोंना माने मोनसे नियम दङ आरो ना मागोआव बिदिनो लांगोनानि ओ मा होनो जांख्ला बा बिदिनो बेराफोरखो खावनानै लांनानै बिदिनो माने रंजानाय मोनसै आरो बेफोरबायदिहाय नोंसोरनाव
ओहो जोंनियाव गैया
ओ जोंना माने मोनसे बिदिनो रंजानाय बायदिहै लाहैयो आरो बेखौ ओरैनोथ' मोजां नङा बे बेबायदिया खिन्थु बिदिनो रंजानाय बायदि नियम बायदिहै खालामो फिथा देनायाथ' आरो बिदिनो दमासिनि सिगांखालिनो देनानै ला थायो दमासि खालि जिहेथु थ' दिंखि देनो हामा दिंखि बा उलार बेफोरबायदिनो
आरो जि एक थारिखै से से थारिकाव माने न' बां लिस्रोसिगोन
अ अ जिहेथु न'फोराबो हानि न' बेराफोरखौबो लिरस्रांनानै गोदान खालामो
उम
औ
ओमफाय आब'मोना ओरैनो मा मा फिथा सावो
ए ओ जोंनाथ' इदिनो ओ फिथा लावदुमाथ' आरो गिबियावनो थाखा यो ओं फिथा लावदुंम ओमफाय आरो फिथा एनथाब ओ थावनि फि फिथा ओमफ्राय नारेंखलनि लारु सोरबा बायदिया सिबिंनि लारुबो बानायो ओमफायो गो थैसि बावनो थाखाय माने आरो आलादा होयो सावो आरो फिथा लावदुमाव माने जेबो होआ आरो फिथा एन्थाबावबो जेबो
औ माने ओरैनो गोजा सावो
ओ ओ ओरैनो सावो
अ
गोथै सिनि नामाव जुमाय गोथार संनानै दोनखायो बिसोरनि थाखाय
आबै आबौ मोननो बावसिगोन।
ओ ओ नोंसोरनाबोथ' ओ से थारिखआव गिबि सानाव माने माबा मा होनो फुजा होयो खोमादा ना।
औ।
उम।
फुजा होनानै गासिबो फुजा होखांनायनि उनाव जमा गेदेर उन्दै खुलुमलायो सनमान लालायो।
सनमान लालायो ओं आरो बे सानाव जिहेतु आलासिबो फैयो।
औ आलासि फैयो।
आलासि फैयो उम। उम मा ने मागोनि रंजानायानो आलादा जाहैयो।
औ आरो मागोनि दिनाव गामिनि रायजोफोरा अमा फिखायोना अमा बु थारनो थाखाय
अ।
उम। अमा जमा जायो। नोंसना इबिद दि जायनो जाया राय रायजोआव
रायजोआवयो जायो ओमफाय आरो नखर नाङैनो माने बिदिनो जेनेबा बाय बाहागि जेसे नखर दङ बायबा बाय गिदिर लोगो नांनानैबो माने फिसियो।
उम।
बेफोरबायदिनो ओमफ्राय जहैनो जायो। रंजा खुसि जालायो। आरो बेनि उनाव आरो इनि उननि साननिफ्राय आरो उन उननि सानाव बिदिनो माने आलासिफोरनाव बाय बाहायगिनाव फिथा जानो थाङो बेफोरबायद
ओं‌ ओं उम।
जानाय लोंनायनि फोरबो हिसाबै माने रंजायो। आरो गोजानाव थां हैनाय ननिफ्राय गोजानाव थाहैनाय ओ जाय माने साख्रिनि बा गुबुन खामानिनि थाखाय गोजानाव थाहैनाय बिसोरबो मागो सानाव माने फैयो आरो। मागोआव रंजानो होननानै
बिदिनो आरो।
ओ नोङो मा मा फिथा सावनो रोंगौ ओमफ्राय
आङो टाउनि फिथा ओमफ्राय एन्थाब फिथा।
उम।
खौबोहाय गोदो गोदाय सावनो रोङामोन ओमफाय दासो इसे रोंहांबाय माने गावोना।
ओ ओ।
थाखो ओरै गल बानायो। बा।
ओ ओ।
जावनो नागिरो।
आथा गैयाबा। आथा खमबाथाय गावनो। नायगिरो
उम दासो एसे-एसे सावनो रोंहांबाय आरो।
ओ-ओ ओमफ्राय नोंस्रा फिथाखौहाय उलाराव दैयो ना दिंखियाव दैयो?
जोंहा दिंखियाव दैयो।
ए।
नोंसालाय आबमोनहा।
जोंना जोंनाबो दिंखिबो दङ ओमफ्राय उलारावबो उलारावबो देयो आरो।
औ-औ जोंहा बांसिनानो दिंखियाव दैयो।
बेयावनो देयो। उलार थ माने एसे बाहायनो रों नङा आरो आङो।
उम। देख्लांनाय थाङोना अबावबा अबावबा बाहाय। देनो रोङाब्लाथाय देख्लायो।
देख्लायो ओ। ओमफ्रायो बैयो नों। जे होनबाय फिथा एन्थाब ओमफ्राय बेखौ नोङो नारेंखलनिखौ साबसिन मोनो ना सिबिंजों बानायनायखौ।
आङो सिबिंजों बानायनायखौ साबसिन मोनो। सिबिङाव ओ हाइजें लोगोसे सिबिं बेखौ जमा दिफायोबा होमबाना मोदोम लायो सिनि सिबिंङा। औ। होमाना नोङो जानोबो गोथाव मोनबाय।
ओ ओ।
बिदि जायो आरो
ओ फिथाफोराबो जेसे गोबाव जायो इसें सेंनो गोथाव जालाङो।
ओं नारेंखलनिबा एसे थाब सेवनो नागिरो माने।
ओ ओ। आरो जिहेथु जोङो मागोआव ओम जिहेथु जोङो मा गोआव गोबां बानायो फिथाफोरखो बुरजाथार बानायो। बेनिखायनो मा ने नारेखलनिखोबो बानायजाया आरो बारा।
उमहु।
मानो जाया?
नानिया
अ आब'आ माबाफोर माने जेनेबा नों माखो गोथावसिन मोनो?
ओ आंथ' बांसिन माने नारि ओ एनथाब खोथ' आङो नारेकलनिखो बांसिन गोथावसिन मोनो।
अ
ओमफाय नोङो गरसि फिथा होननायखो मोनथिना मोन
गरसि फिथाखो ओहो आं खोनाफेराखै।
ओ
माबायदि जायोबा आब'?
थावनि फिथा बायदिनो नायो थावनि फिथायाव जेरैयो मा माइब्रा गुन्दैखो माबा नांगौ जो दैजो ल जायो बेफोरबायदिनो लगायनांगौ। ओमफ्रायो थावनि फिथाखो बानायबा थाय जेरैयो दाब्लाहै नाना लायो नोङा होमबा आखाइयाव बेफोरबायदिनो नानानै सिबिं एवनानै बेखो गुन्दै खामना लानायखो गेजेराव होनानै मैना मोथि सावनाय बायदिहै माने सिथाबनांगो गेजेराव होनानै थाव जायो माने मोदोम
जाफेराखै
मोनजाफेराखै
ओहो मोनजाफेराखै
ओं गोथाव जायो इदिनो बानायो जोंना
उम
थावनि फिथानिख्रुइ माने इको साबसिन मोनजायो आरो।
उम उम।
गोदो गोदायथ बारा इदि थावबो बारा बाहायामोन नालाय मानसिफोरा
ओम
बैयो नारेंखल बिलाइयाव थालिर फिथा बानायनाय बेफोरबायदिखौ बांसिन जायोमोन आरो
ओम
मागो दमासियाव बिदिनो बांसिननो
ओम
फिथा लावदुमखौ आरो गुदुं गुदुंहाय जानो मोननागो
ओ ओ देहायाबो एसे थाजिम जायो फिथा लावदुम थाइसे जानो मोनबा
बिदिबा आब दोनथलायनोसै नामा दे गोजोननाय थाबाय।